खलुमबाय खलुमबाय।
माबा रायलायाबो।
दालाय लायरायाखै दालाय लायाखै।
मा खालामदों? मा खालामदों?
ओरैनो ओरैनो दं उन्दुाबायनासो।
गुदुंसिं उबे उबि सासि नाव दं?
कुमिनाव नै बेेवहाय माबायाव मा होनो बेयाव गामियावनो। औ
मालायदोंमोन?
लायनाय जेबो लांफैखैलै आबौखौ लांफैदोंमोन। बै माबायाव थां ना मानो बाबाय एसे दोनजागोनलै बेखौनो
होथ बेस खौ रायलाय नाङा बाव।
जाखांबाय? जाखांबाय? जाखां गोनना जाखांङाखै?
ए जाखांबाय। सिरि थानो मोनाथ।
खै
अनला मेवाइ अमा बेदर। नारजि मोनसेखौनो खननै होननाङा मोनसेखौनो होनबाय थानाङा गोथाव नङा आं ओरैनोसो होनदों आलुसो आलुजों नारजि
आतसा जोंना मिथियालै नै फुंनि मेगिसो जालाबायदों दा रुथिबो दंमोन जालाबायदों बेखौनो लावदाव होजाया खोमा?
ओंहो
हिसाबाव होजानांगौ बियो गिदिर गिदिर गिदिर होजानांगौ
ए मानो बिदि होनखो नोङो बिदि होननो मोनामोन
ए होनजायोलै मानो होनजाया जानांगौ
अखा हायाखै?
अखा हादों हागासिनो।
दफैदों सिथला सिबखांबायमोन रानजोबबायमोन आरो सा हाबावबाय
बे अखा बोथोराव कन्टिनिउ बेयाव सिबनानै लाबागैयालै
सि बुरजाना एसे हादों?
एसे।
नों मोनायाव मानो एथथ' गोबाव फैया एथथ' गोबाव
हाब दाबुंसै। ओरैनिफ्राय नोङो साराय थिनथासोआवसो ओंखारबोखादों गुमैमोननिफ्राय बङाइगावनिफ्राय। बिनि उनाव फैबाय फैनानै फैयै फैयै फैनानै न'आव थाबाय न'आव थानानै दाना ओमफ्राय अफिसनि नेहाथारिया अफिसनि नेहाथारिया फन हरबाय फानद्रा दंमोन गामियाव माने गोदो दिल्लीयाव मा होनो मोसाहैल होनो जों गामिनि मिथिबाय?
ए दाख्ल्लिनि बुरै थैनाया?
औ बाहाय मा होनो ओमफ्राय जों गामिनि गलेगनिमोन न' खाथिनो दा
नो आं नायदों बै जायगानि नामखौ नायबावाखै आं
अ। ओमफ्राय बेहायनो माबाबाय आरो
अखा हानायखौ खोनाहायाखै नों
इसे इसे।
आंना रायलायाखैनो ओमफ्रायायो दा दाख्लै बेंथ' मोनहरदोंमोन ओमफ्राय बिनिथा माबा थाम जिगुल' हाबदों फै थामजिगु। राइलायबा जोंनो रायज्लायबा मोना
थिगसे रायलायबाय थाब्रा माबा माबि
रायलायाखैनो बा।
मैयाबो बिल' हरदों आंनाव
औ।
दा ग्रुपआव दायो ग्रुपआव जायोनो बेनो हर हर हर होनखायो नामा सोरबा फ्रि दं नामा सोरबा ओरैनो दं नामा।
हरालै खनजिथाल' हरदों आंनाव। औ माबा हरदोंमोन। आदार रथेन दाख्लै बेबो सानैल' जादोंनो रायज्लायनाय नायानो। आइया मोनो नालाय हरनो थिनबाय गावहालाय हरदोंमोन आंनाव बेयो।
सोआवहा। सोर गाव हा। सोर गावहा। सोर गावहालै। सोर गावहाहा होनदों नों आं हनदों?
मिथिलां मिथि लांना होननो नागिरामोन बावबाय
गावहा गावहालायसो होनबावबाय ओमफाइ
नों नों बिसिनाव हरनो हाया आरो बिसोरनाव हरबानो नोङो नोंना दसेनो मोनगोन। मेला दं खायो। औ
रायज्लायनायखौनो गोनां फैलायबाय आं सोरबा रायलाय गासिनो दं।
बे
नना फैलाय दों।
खोनालाय माथो जाखो। ऐ आब'सो।
फ खोनानो मोना। गारिबो खोनाबावबायसो आं।
खोनाया
गारि गाबनायबो खोनाबावबाय आं गारि थांनाय
आरो खोनाबाव गारि गाबनो नोंबो खोनामोना।
उम।
अबे खनायाव
सिरि रायलायनांगौब्रा बिदि खोनफाबाथाय थांफायो। बिदि खोनाबाथाय बेयाव थाफायो
अबे खनायाव थानानै रायलायनांगौ होनबा
नोंथ' नोंथ' दासो हरदों आंनाव नोंथ' आंनाव दासो हर दों खनसेल'सो जादों नोंना। ओमफाय दाख्लि हरनायखौ नों थुनानै हरदोंखाय साबमिटखौनो खालामाखै नोङो।
ए साबमिथ खालामबावनांगौ।
औ माबा माबि फैयो सोंनाय बेखौ लिरनानै हरनांगौ
जानो आंथ' मिथिया
जादों हर दायो माबायदि जादों खोन्थाहर आंनाव रायलायखांबाथाय दोनबाथाय नोंनाव ओंखारफैगोन फाय माबायदि बेखौ खिन्थाहर आंनो आं फोरोंगोन आं फोरोंगोन दा
नोङो साबासोनावल' हर दाहाय आंनाव सासे हरखाबाय दा दा साब्रैसोनाव हरदो नोङो होमबानोना नोंना
मोनसे बाय थांखाबाय आरो मोन दालाइ फासथ फार्स्टावनो साबा फैया होमबा हा फासस्थावनो साबा मा मानसिजों रायलायनायावसो फैया होमबा बेहाय नों मोनब्रै लखासै मोनसे थांखाबाय दा ओरैनो रायलायनाया
ए होमबालाय दिनैजों नै जासिगोन फाय सानसेयावनो रायलायनांगौब्रा बेखौ साबाखौ ओमफाय सान औ बिदिबाथाय थाब थाब बारा जायो नोंना सानसेयावनो बिदि रायलायबाथाय।
अ र' दायो दायो र' थेनो हरगोन आं सोर सोरनो
बैसिनाव हरला बायब्रा।
सोरनाव जोंसार मोननाव।
हरलाबाय सोर सोर दं नोंसिनि गामिनि बैसोरो गिदिर गिदिरा।
फै गिदिर।
फिसा जागो जोब्बाय नामा नै दासो दाइन जा जिसि जिसे जाबानो दाननांगौ। माबा जाबाय
औ।
नै अखाया हागा हालायबाय जोंना।
होमबा आंनाव दायो हरबाव नों दायो दायो हरफिनबाव। जायखिजाया र
दसे थांनानै दायो आव खामानि दं।
होबाना गैया ओंख्रि संखांबाय आइ
माबा खामानि दं।
गैया आइ संखांबाय होनदों ओंख्रिया ओमफ्रायो होनबा ना नोंना थाब थाब मोनगोन आंनावनो खनसेनोबा जागोन ना जाया
आंनोंनो हर'सि दे होमबा
अ
आं नोंनाव हरसै ओमफाय नों हरफिनदो आंनो
आं सोहवनांगौ दा
गुआर हरसि
एख नों।
औ
अमाया गाबलायबावोना अमानि गाबनायाव खोना है दों
खोनायाखै खोनायाखै दावसो गामनायखोनादों दाव
थि खाला दंथारो लै जोबथारसिगोन र'
आन उम खोनादों
जोबसिगोनदां
दौ रायलायबायथा जानला मानला रायलाय लाबाय जोंहाथ' बै फुनजिथाजों आंजों मा मा रायजलायनो खोथा गैला नालाय जों मा मा बुङो बियो मोसौनि बागै खिन्थानोसैब्रा बेयो मोसौ ना मैगं थाइसे आथिं मोन ब्रै होनलायनानै
खोथा गैया नालाय
खिनोसो ओंखारबायलै खिनो
थांखोना माखो नोंलाय
थाङाखै बावनो दं
माखोनों थाबायनाय बायदि खोनादों सुलिखायालाय
दङ माथो दस मिनिट बारबाय। दस मिनिट बारबाय माथो?
होद दस्रानि बुंनो मोना? जिसो होननांगौ।
एमान बारबाय माथो ओमफ्राय
जिसे जानांगौ
समा बार हे
जिसे जानांगौलै मोनसेखौनो खनै खनथाम होननो मोना? जिसे जाबासो दाननांगौ। खोनायासै माथो जिसे जाबाय।
बाइ
खोनाखै दानहरदो ओमफ्राय बैयाव मा मा ओंखारदों हर आंनो।
बा बाव बास